औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों।
ओ नोंथां फ्रिमोन नामा एसे?
औ दाथ' दसे सम फ्रियानो।
उम ओमफ्राय ओंखाम जाखांबायमोन नामा?
आंथ' जाबायमोन जा जाखांनानै दसे बेरायफैदों आरो लामाथिं।
अ मा ओंख्रि जाखो बे
जोंनाथ' आलासि दंफैयोमोन ओंखायनो एसे बेदर जानाय जाबाय आरो आं दिनै।
अ दे गोथावआनो। जोंनाबो जाखांबाय नै जोंना माबा सो बोरमा लाबोदोंमोन दिनै हाथाय दिनमोन नालाय। ओ नोंथाङा फ्रिबा आं मोनसे टपिक लानानै फैनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा सोलाबोबा रायलायनो हागौमोन।
आदसा ओं सोलाबो सोलाबो आंबो एसे फ्रि टाइम दंखायो।
दा थपिकआनो जाहैबाय माने बारा गोरा नोङा जेनेबा सल'बाथाफोर आरो जेनेबा सल'बाथा फोरमायलायनाय बेयाव जों मा मा ओंथि जायो बेखौ खोन्थालायनाय आरो दा नोंथाङा हागोन दा एसेबाबो?
औ हागोन दे ओं आं हानायखिनिखौ एसे फोर-फोरमायनानै होनो हागोन।
औ होमबा आं मोनसे सल' खोन्थाग्रोनोसै नामा नोंथांनो?
औ औ जागोन दे।
औ दा फार्स्टआव बुंनो थाङोबा आङो माबानि बुंसै सियाल ओम फ्राय सेसानि सेसा माने रेबिद ना?
औ औ।
दा आं जागायजेनबा जागायजेननोसै दा होनोबा मोनसे जेनेबा ना मोनसे समावहाय बे मोनसे जंगल फरेस्टावहाय माने सियाल फोर बिरादनो थायो माने बै समावहाय ओमफ्राय सेसाफ्रा खममोन आरो सानसे सानसेखालि माने ओमफ्राय बे सेसाया माने गांसो जाबाय थानायावहाय सियालखौ लोगो मोनसनबाय माने।
औ
सियालफ्राथ' बुरजमोन नालाय ओमफ्राय दाना सियाला नुनानै सेसाखौ गोबां होसोबाय सेसायाबो गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय गोबां खारबाय दानाबा खारै खारै खानैबो होसोलायनानै मोनसे एसे जायगायाव लाखिहैबाय माने लाखिहैनानै सेसेया गोमाबायमोन आरो
औ
सियाला आन्दायबाय ओमफ्राय सेसायाथ' एसे सियान नालाय ओमफ्राय बै सियाला माने एसे जाम्बामोन आरो बै सियाल होसोग्राया ओमफ्राय दाना सेसायाहाय ओंखारबोफिनबाय माने
औ
सेसाया ओंखारबोफिननानै सियालखौ बुंबाय ओइ सियाल नों मानो आंखौ एफा होसोबाय थादों नोंथ' आंखौ जानो हाया आंखौ जानो थाखाय सासे सियाल बेलेग दंखायो खोथा रायलायखानाय जोंना इदि होननानै बुंबाय दानाबा बे जाम्बा सियालाथ' जाम्बा जाम्बाखा नालाय सोंफिनबाय हाब आं थासान्दि सोर नोंखौ जानो नागिरखो आंहोसो खानाय होसोखानाय होसोखानाय होनबाय दा बे सेसाया बुंफिनबाय ओहो बिदि नङा जाय बोलोगोरासिन बेसो आंखौ जानो हागोन जाहैबाय माने
औ
दानाबा सियालाथ' जमबाया एसे दुगा दबबो नालाय होनबाय हाब बे जंगलाव आंनिख्रोय बोलोगोरासिन सियानसिन सियालानो गैया रावबो सोर बेलाय होननानै बुंबाया माबा सेसेया बेखौ बै खाथियाव थानाय मोनसे माने दैखर दंमोन आरो बे जं खाथियावनो गामि दंमोन नालाय बे दैखर गारसोननानै दोननाय दंमोन दाना बेयाव लानानानै थांबाय दैखरावहाय जेनाबा से ओमफ्राय थांनानै सानैबो थांबाय ओमफ्राय सेसाया बुंबाय जे नै जाम्बा जि सियान बोलोगोरासिन नोंनिख्रै बोलोगोरासिन सियाला नै बेयाव दं होनबाय दानाबा सियालाबो ओंखायनो ओइ दैखर गाहायाव नाहरबाय माने दानाबा बै दैयाथ' दैखौ बाहायनाय जाला नालाय गारसोना दोननाय दैखर बै दैया माने समान दं माने एसे मावला ओमफ्राय आयना बायदि माने गावखौनो नुफिनो साफाखायनो दाना सियाला बेयाव नाहिरबाय सोर होननानै दाना गावखौनो गावनि सायखंखौनो नुफिनबाय माने दाना होनबाय हाब बेनो नामा जाबाय ओमफ्राय सेसाया जाबाय औ बेनो बेनो दा होमबा नोंसोर सानैजों नांलायलायदो सोर देरहायो बे आंखौ जानो हागोन होनबाय सियालाथ' हय नालाय हय नै दानाबा सोंग्रोबाय ओइ जाबाय ओमफ्राय बैयो सायखंआव गावखौनो सोंफिननाय नुबाय हाब नोंसो बिदि होननानै सिलाबा दानाबा अरनो होननानै बेखौहाय बारसनबाय गावखौनो माने गावखौ नुफिननायखौनो ओमफ्राय बिदि बारसोमनायावनो दैयाव गब्र'बाय माने गब्र'नानै ओंखारनो हायासै बेयावनो थैनानै थाबाय जोंहा सेसेयाहाय ओमफ्राय बासिग'नो हाबाय आरो
औ आवनि सालुजों आरो
औ दा जोंहा बेवहाय मेन जोंहा मा सोलोंथाइ मोनखो होनोबा मर मोनो होनबा जोंहा बेनो जाहैबायजे सब समाय जोंहा बोलोजोंल' देरहाया जोंहा दिमाग दिमागबो सालायनांगौ जायो मानो होनबा बे जोंहा दिमागानो सब से देरसिन बोलो होननानै बुङोना जोङो दा नै बे बुस्थुखौ माबानानै सोलायना सलायना। नै जोंहा सेसाया बासिग'नो हाबाय।
औ नंगौ माने नोङो जि माने। खामानि औ नोङो माने बुद्धि थाबानो नोङो। सबखौबो ओ फेजेननो माने एदाव फिननो हायो आरो। नों होनदोंमाथो ना औ। दाबो बिथाङा होननाय म थे आंबो माने गोसोआव मोनसे सर्ट इखोनो गोसोआव फैदों। जागोन जाया बुंनायनि आंबो। आरो औ। माने आंनाबो बिदिनो जिब जुनारनि आरो गोदो आबै आबौमोन खोन्थाबोबाय थानाय। आंबो गोसोआव दं मोने। ओ माने मोनसे हमना ला सल' बाथासो नालाय। ओ जेनो मोनसे जायगायाव आरो ओ। जेनेबा मालिक सासे दंमोन आरो। मालिक सासे बिनि बि-बियो माने मानै ओ जुनाद फिनानै दोनदों।
बे जुनादानो जाहैबाय अमा मासेया अमा ओमफाय मासेया हाय ओ सैमा।
ओं।
ओ बे मालिका फिननानै दोननायावहाय दाना बिसोर मालिकथ' माने बिसोरखौ मोनसे खामानि ओइयाव थिनो आरो मोनसे खामानि एसोरनो होदों। जे नोंसोर बे जि माने। मालिका माने आबाद गायनो नागिरदों आरो जेनेबा बेयावहाय बेखौहाय उरनो बा इखौ। बे हालेवनाय बादि खालामलायनो थिननाय जादों आरो बिसोर खौ जेनेबा ओम मालिखाथ' आबाद गायो नालाय ओ फोथाराव।
उम।
बेयाव दाना सानैखौबो थिनबाय दाना सानैबो सानैखौबो बे थिनैनि सिगाङाव बुंनानै दोनदों जे मालिका नोंसोरनो नोंसोर बे खामानिखौ फोजोबनानै सोर बांसिन मोजाङै फोजोबनो हागोन बिसोरनो मोजां जानाय मुवा बा ओ जानो थाखाय माबा मोनसे मोजां बुस्थु होनाय जागोन इदि होननानै बुंनानै दोनदों आरो। ओ बिसोर जुनाद मानैनि सिगाङाव ओ दाना इसोरबो बेखौ खोनानानै गोसोआवहाय एसे मोजो मोजां मोनबाय फुरथि मोनबाय जानो मोनगोन
होननानै माने एसे मोजां बुस्थु मोनजागोन साननानै माने बेसोरबो गोसो जाबाय। दाना इसोबो थोव थांनो होननानै थांनिसि थांबायानो माने एसोर खामानियाव। आवगाय माने
खामानियाथ' आगायबाय औ खामानि माव मावनो आरो जि मालिकआ थिदों बेखौ। दा बेयावहाय मावहैबाय मावहैबाय थो सानैबो माने मावबाय आरो जेनेबा दसे मावबाय। अमाया जेनेबा हाखौ उरबाय सैमायाहाय हा खुरबाय। जेनेबा हाखौ आरो।
औ।
गायनो थाखाय बे समाव माने सैमायाहाय मेंबाय आरो। दसे समनि थाखायाय दा अमायाथ' मेङासै जेनेबा बे माने बे सानबाय दङ आरो जे आङो खामानिखौ मोजां मावनानै मोजां जानाय मुवाखौ मोजां लागोन बिदि आरो जेनेबा आंनो मोनजागोन जा मोजां बुस्थुखौ बिदि होननानै मावगासिनो मावगासिनो मोन बे सम समाबो एसे जाबायमोन आरो बे समाव समाबो मो जाबायमोन दा सैमाथ' दसे आराम लादों दा सैमाया बोरैबा थिगनो‌‌ ओ मालिकखौ नुसनहरबाय फैबाय थानाय
दाने बियो बे समावहाय दाने सैमाया एसे गावनि बुद्धिखौ बाहायदों जे इदिथ' सिदा सिदिबाथ' जाय नं ना साननानै माने बेयो दाना अमानि सिगाङाव थांनानै बुंबाय नोंथ' एथ' खस्थ' मावबाय नोङो दाथ' दैफोरबो गांबाय जानो हागौ दा बा दसे मेंबायबो जानो हागौ नोङो साइदथिं दसे थांनानै बा लोंनानै फैदो होननानै बेखौ बुरखायनानै थिनहरबाय माने दाथ' मालिकआ थाबबो फैखानाय नङा नोङो दसे रेस्ट लायदो एथ'बां मावथ' नङा आं दसे मावनोसैलाय होननानै बेखौ थिनहरबाय माने बुरखायनानै दानो बेसे समावहाय खामानियाथ' सानै बांसिन अमायासो मावबाय दान बिनि सा सायाव हाय माने बे सैमाया गावनि आगानखौल' होनानै दोनबाय बे जि खामानि मावदोंमोन नोंसोर जि जायगायाव खामानि मावदोंमोन बे बे जायगायाव माने गावनि आगानखौल' दोनबाय आरो दाथ' मालिकआ जाय जायनि आगान बा जाय खामानि मावदों बेखौ नुनानैसो बान्थाखौ होगोन नालाय
औ
दा बेयावनो बे दाना सैमायाथ' एसे गावनि सालुखौ बाहायबाय दा बेयावहाययो गावनि आगानफोरखौ होनानै दोनजोबबाय आरो
खोनादोंंदा नोंथां ओमफ्राय दाना मालिकआ नुबाय बे मालिकआबो बे सैमाखौ लिरबाय बा अमाखौ लेंंहरबाय दाना बिसोरनि मालिकआ बिसोर सानैनि सिगां बुंबाय खामानिखौस बांसिन मोजां मावदों बेखौ आ खोन्थानो सो जायोबाय बान्दाखौ बेनो होगोन जाहैबाया बिसनि सिगाङावनो दाथ' आगानखौथ' मालिकआ सैमानिखो नुजोबबाय आ सैमानो जेनेबा गोदो गोदाय नि काहनि नालाय माने सैमानो जेनेबा ओंखामखौ होनाय जायो आरो माने मोजां उम बुस्थुखौ सैमनानै होबाय दाना बिनि आगलायनायखौ माने बिनि बासिनायखौ अमानो होयो आरो जेन होयो होबाय आरो दा बेनिखायनो जों मिथिनो हायो द सैमानो माने मालिकआ सैमानो ओंखाम होनाय जाबाय
औ
ओमफ्राय अमानो जुजाइखौ होनाय जाबाय माने
आं होननाय खाहनायनो जाहै खिन्थु जोङो माने ओ सिदा सिदि जाबाय मोजां नङा मानो होनबा दानि समफोराव माने दानि बा सिगांनि समाव नों जाय सालु मानसि बिसोरसो बांसिन सलिनो हायो बा सलिनानै
औ
खामानियाव दोनहोनो हायो माने नों बुद्धि थाबाल'सो खामानिया जायो बेफोरबायदि खोथाखौ बुंनाय जादों माने आंथ'।
दा नोंथां बुं-बुंनाय सल'यैबाथ' माने इदि जाहैबाय आरो। जेनेबा जोङो खस्थ' खस्थ' मावनायजोंल' जाया माने खस्थ' मावनायजों जों दिमागफोरखौबो जों बाहायनोबो रोंनांगोन।
औ औ गावनि मेलेम आखुफोरखौ बाहायनांगौ जायो आरो। माने जों मोजां फिथाइ मोननो थाखाय।
उम ।
जों खस्थ'ल' खालायथाबबा माने जों फिथाइखौ मोनगोन नाथाय जोङो बेयो मोनहैगोनबो जानाया हाया माने मानि जोबगोन बेबादि जाया माने
उम।
इसेबां खस्थ' मावगोन इसिबांनो माने नोङो जाय बुदि बाहायो बिसोरजों देरो। जायो आरो आं माने बे सल'खौ खोन्थानाय।
दा नोंथाङा आंनि सिगाङाव सल'खौ फोरमायबाय जोबोद मोजां मोनदों काहा नि गोनांमोन ओमफ्राय नै दा नों थां समाबो जाना फैबाय नै आंना।
औ औ।
दे होमबा।
औ।